औ खोनादो? औ।
अ आं माने नोंथांजों ओ बिदिनो माखासे मैगं थाइगं जेरै हाग्रायाव मोननाय नआव मोननाय मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै रायजलायनो सानदोंमोन सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे औ सावरायजायो।
ओ
दे नोङो बुंनायदो एसे।
औ जोंनि जोंनि ओनसोलावथ दा बांद्राय बेफोरबायदि हाग्राफोरनि मैगंफोरखौ मोननाय जाया जोंनि जोंनि ओनसोलाव दा बांसिन न फ्रावसो मावनाय जायो आरो। औ जेरै जिंखा, खांखिलर, पथल, बहल, लेस्रा, केरेला बेफोरखौ मावनाय जायो आरो।
ओमफायो बे फोरखौ नआव जानो थाखायल' मावो, खोनादों? दा बेफोरखौ न आव जानो थाखायल' मावो ना ओरैनो जेनेबा बाजारफ्राव फाननो थाखाय बिजनेस बेफोरबायदिबो खालामो नामा?
जोंनि जोंनियावथ दा बांसिनानो बेफोरबायदि बाजाराव फाननो थाखाय बिजनेसनि थाखायसो मावनाय जायो आरो माने गुबुन बेफोरबायदि ओ बयनिबो न'खरावथ' बेफोरबायदि साख्रि बायदिसिना बेफोरबायदि दि मोननो थाङा नालाय दा बिनिखायनो नै बेफोर मैगंफोरखौबो मावनाय जायो आरो।
मोजाङानो दे बिदिबाथ' आरो बे औ खोनादों आरो बेजों लोगोसे फाननायजों लोगोसे न'फोरावबो जेनेबा बेफोरखौनो जानायफोराव बाहायनो हाबाय।
औ जानायफ्रावबो बाहायनो हायो। थेवब्लाबो फाननो थाखाय बांसिन बुरजा बुरजा बिह माबानाय जायो गाय ओ आबाद खालामनाय जायो आरो बेफोरखौनो।
दाथ' जेनेबा मा मा मैगं गायनाय जायो दा?
दा ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो जिंखाखौ मावनाय नुदों बेजों लोगोसे फांखिलर पथल ओ बहल लेस्रा बेफोरखौबो मावफादों आरो।
मोजाङानो बिदिब्लाथ'।
औ दा जिंखाखौ बांसिन मावदों माने बांद्राय खस्थ' नङा नालाय जिंखाया
अ बिराद थायो खोमा ने दिंखाफोरा।
औ थायो मोजां माव मावनो रों बालाय बिराद मोजां खामानियाव होयो आरो माने ओ बेफोरखौनो फाननानै ओ रां आरजिनो हायो।
ओ ओमफ्राय जेनेबा बेफोरखौ मावनायाव हाय ओरैनो जेनेबा गायनानैल' होनानै फिथाइफोरखौ थाहोयो ना बले बेहाय हासारफोर होयो जेनेबा ओ रासायनानि रासायनारि हासारफोर जेनबा बायनो हानाय हासारफोर ना न'यावनो मोननाय हासारफोर माने न'यावनो बाहायनानै दोननाय बेफोर बायदि हासारफोरखौ माने होनाय जायो जेनबा।
औ ओ सिगां समफ्रावथ' बांसिनानो नयाव बानायनाय ओ अर्गानिक जेरै गोबोरखि हासार बेफोरखौ होनाय जायोमोन। दा नाथाय ओ दिहुननायखौ बांहोनो थाखाय बायदिसिना रा नारि हासारफोरखौ बांसिन होनाय जायो आरो दा माने बेफोरजोंनो रां आरजिनाय जायोना बेनिखायनो दा बांसिनानो रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनाय जायो।
दा आरो माने गोदान मुगाजों खारफानाय जालांबाय नालाय आबाद मावनायफो दा बेफोरखौहाय जेनेबा हालौनायफोरावलाय माजों हालौवो जेनेबा नोंसिनि ओनसोलाव
औ दाथ' दा गोनोखो मुगा जाहैबाय नालाय दा बांसिनानो ट्रेकटरफोरजों हालौनायखौसो नुयो आरो सिगां समाव नांगोलफोरजों हालेवोमोन दा आबादफोरखौ बेफोरखौ थाब दिहुननो थाखाय दा ट्रेकटरफोरजों। ट्रेकटरफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो।
माने बयनावबो गैजोबाबाबो माने सोरबा सोरबा बिदिनो मालायनिफ्राय माने लाथ'बाय आरो इफोरबायदि आरो ना।
औ मालायफोर मालायफोरनिफ्राय बिदिनो मालायखौ लिंनानै बेफोर बायदिनो हालेव होनाय जायो आरो।
जोंनिथिं आरो मैगंफोरखौहाय बांद्राय बेबायदि मावनाय जाया आरो जेनेबा नयाव जानो आनथाल सोरबा सोरबा एसे एनै जेनेबा मावनाय जायो।
अह
माने जोंनि जायगायाव बांद्राय आबादनि थाखाय बारा मोजां नङा आरो हाया। बेखायनो बेबायदि आबाद मावलायनानै माने बिजनेस खालामनाय माबा मोनसे बेफोर बायदियाव बारा माबा जाया आरो ओरैनो माने न'याव जानो आन थाल बेफोर बायदि बेलेग फोर मावो बागान थागानफोर बेफोर बायदि। खालामो जेनेबा।
अ मा मा मा मा आबादफोर खालामो दा नोंसिनिथिं।
जोंनिथिं दा बांसिन ओरैनो माने ओ फोथारफोराव माने फोथार आबाद इफोर बायदि खालामनाय जायो जेनेबा। ओ सबाय सिबिं बेसर गुजि थेमसि दालि फिसा दालि गिदिर माने अनेक रोखोमनि बे बेफोर बायदिखौसो बांसिन मावनाय जायो आरो।
अ जों जोंनिथिंबो दि मावो मावनाया बेफोरखौबो मेसेंयाव नाथाय दा जोंना बोरि ओनसोलबो जाहैबाय नालाय दा दैज्लांयाव माइफोरबो गायनो हाया बिनिखायनो बैफोर माखासे जेरै बे ओ जिंखा फथल दा खांखिलर बेफोरखौसो दा दैज्लां आव मावनाय जायो आरो जनिखि माने माइ गायनोबो खस्थ' जायो नालाय
दाथ' माने ओ बेबायदि फोथारनि आबादाथ' गैथ'खाया नालाय दा जोंनिथिं आरो माइ माइ गायनाया जेनेबा माइ गायो बुहुद आंनो माने माइ गायो आरो दा
अ
माने दाथ' खोथियाफोरखौ फोखांबायानो खायफा खायफा सोरबा माने गिबि गायो सोरबा गदाइ गायो बिदि नङा होमबा माइ गायनायाबो सोरबा सोरबा फोखांबाय आरो औ दा बिदिनो हालेवना हालेवखानानै दोन खाजोब्बायानो जेब्लाहाय खोथियाया एसे जौबाय बा देरबाय मा गायजाथाव जाबाय अब्लाहाय बेफोर खोथियाखौ फुनानै माने मोननानै माने फोमोननानै दोनखानाय हाब्रुफोराव आरामसे मेले जेनेबा खेबसे आराम हालौफिनानैहाय बेहाय गायसि गोन आरो
अ जोंनिखैबो दा बे बोरि बोरिबाबो दा खायफाया सलारजों गायो आरो दा
अ
माने दाथ' समजों लोगोसे मा गासिबो सोलायबोजोबाय नालाय माने दैमाफोर गैयाबाबो दा सलार सलार होनानै दा बेजों बेफोरजों गायो आरो खायफाया दा दा बि
आरो अखा हायोबा अखाजोंबो गायनो हाबाय जेन'बा ना
औ अखा हायोब्ला अखाजों थेवब्लाबो एथ'बां अखाजोंबाबो बां बांद्राय आसा खालामजाया आरो बोरि ओनसोल नालाय।
बे आरो अखायाबो आरो एखमबा हायो एखमबा हाया
औ मा मालाबा बोसोराव जायो मालाबा बोसोराव जाया बिदिनो बिदिनि थाखाय आरो।
जोंनिथिं आरो जेनेबा बेफोरबायदि मिेसिनजों बा बेफोरबायदि मथरजों दै सारनांगौ गोनांथि गैया सलार बाहायनांगौ गोनांथि गैया माने जोंनिखायाव अखाजोंबो गोनांथि नंद्राया जोंना माने दैमाफोर दङ बिराद गो दै मार आरोय दुब्लियाथ' जेनेबा गुारायोना बेनि साख साखाथि बाखाथि ओरैबो ओरैबो दैमाफोरानो दङ्राय जोंनि आम ओमफ्राय बेफोराव माने बान्दो दं आरो मेरला जेनेबा दैमाफोराव बान्दो बाहायो आरो जोंनिथिं ओमफ्राय बान्दोखौहाय जे ब्ला माइ गायनायनि एसे सिगाङावनो माइ गायनोसै जेनेबा म गाय मे खुया फुजेन बिनि सिगाङावनो हाया एसे गुरै जाखानायनि बैफोर बान्दोफोरखौ थेयो आरो। ओमफ्राय थेनानै बेफोरखौ दैखौ एसे उसिफाव होनानै औ म बेल नो मै दंग फिसा फिसा बिदि जावनानै लाबोनानै दुब्लि बारिफोरावहाय दैखौ माने सोनानै दोनखायो आरो अब्लाथाय माने हाया गुरै जाखाबाय नालाय औ मोजाङानो जोंनि थिं माने।
औ दैम दैमा थायोब्ला मोजाङानो जायो।
औ जोंना दा बे दैमा थाबाय नालाय बेखायनो बे दैमानि दैफोरजोंनोहाय माने माइ गायनाय मे इजि जाबाय आरो। जोंनियाव
औ औ दैमा थाखाबायनाा मोजाङानो जोंनि थसो खस्थ'।
औ मा होनो माइ गायखांबाथ' खिन्थु जेनेबा अखाफोरखौथ' नांगौ बेफोरो माने माने गावबा गाव माबानि सायाव जाहैबाय नांगौ होनबाबो मालाय अखाया हाबासो मोन बाय हायाबाद
औ बेफोर जाबाय मिथिंगानि
औ मिथिंगानि खोथा जाहैबाय बेफोर
औ गाव माबा्लाबा बोसोराव हानाय मालाबा बोसोराव हायि
औ ओमफ्राय नोंसिनिथ' हाग्रानि मैगंफोर गैया होनदों नामा जोंनि
अह एथ'बां मोननो थाङा अ। मा मा मैगंफोर मोनो हाग्रानि मैगंफोरखौ?
जोंनिथिंजाय माने अनेक रोखोमनि मोनो। अ जेनेबा बेफोरखौथ' थाख हायो जेनेबा जारिफोर, खिफि बेन्दों मानि मुनि बेफोरथ' थाखायो आरो माने सिब्रु हलाइसि दाउ फेन्दा आरो मेथ'खा थाराय मे
औ माने दै दै दैमा दं दैमा दंखोमाना नोंस सिनिथिं बेखायनो बेफोरखौ मोनो माखासे। मैगंफोरखौ जोंना दै गैयैखायनो बेफोर माखासेनि मोना।
आरो दैमायाव दानिया माने गोबां माने दैनि बेसर होनोना बेखौ माने बिराद रज'यो आरो दानिया।
अ अ। मोजाङानो होनबा बेफोर माखासे रासायनारि मुलि होयिफोरखौ जानाया देहानि थाखाय मोजांबो।
औ मिथिंगायावनो मोननाय बेफोरो देहानि थाखाय मोजां मुलि।
औ मुलि मुलिथ' आरो मोजाङानो।
औ बिदिबा दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दे दोनथ' जासिगोन। औ दे।